खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांजों जुदि नोंथाङा सम दङब्ला मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
सम दं गोबां।
औ। अब्ला जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि माखासे ना हमनायफोरनि सायाव रायलायनो नामा?
औ सावरायजागोन।
औ दा ना हमनाय बुङोब्ला नोंथांमोननिथिं मा रोखोमै बर'फोरा बांसिनै नाफोरखौ हमनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। गोदोनि आरो आथिखालनि होननानै बुङोबाथ' गोबां फाराग दं दा आथिखालाव जेरैबायदि ना हमनाय सोलिदों बेफोरबायदियाथ' मेसिनारि दाजेमफोरजोंसो दैफोरखौ सारनानै हमनाय जायो नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि दिनाव आरो बै थिंजों बानायनाय सिलि बा
औ
दा बेफोरबायदि खायफा न'आव बानायनाय आगजुफोरजों दैखौ सारनाय जायोमोन खिन्थु आथिखाल मेसिनारि दाजिमफोरजोंसो सारनानै ना हमनाय जायो। दा गोदोनिफ्रा जाहैबाय ओ बेफोरजों गावनो गाव माने लोगो नांनानै न'खरनि सोरबा लोगोजों लोग ओरि लोगो नांनानै ज सारनानै हमनाय जायोमोन
गोबां ना आरो आथिखालाव नानि फारागखौ बुंनो थाङोबा आथिखालाव नानि बिबांफोराबो खमायलांनो हमदों खाय खायफानायानो हमदों खायफानायाखौथ' जों नुुनोनो मोनासै। गोदोनि नाफोरखौथ' नुनो मोनासै गोबां खमायलांनो हमबाय खिन्थु जोंनि दिनाव आरो नाफोराबो गोबांमोन लोगोसे दुब्लि फोथार बायदिफोरा गोबां जायोमोन नालाय बिलो बिलोफोरा आथिखाल खौ फबनानै गोबां माने खमायनो हमलांबाय आरो खायाया आबाद मावनो हमदों खायफाया हा खोनानै न' बां लुनो बायदिसि रोखोमनि आबाद खालामनो हमदों उफुर्रा आबाद न खथु नाम हमनाय बुङोब्ला गोदोनि ना हमनाय बुङोब्ला दा जेरै गोबां रोखोमनि ना मोनोमोन दै सारनानै मोननाय बा फुख्रिफोरावबो सारनानै बबा दंग'
फोरखौबो दै सारनानै ना हमनाय जायोमोन।
औ
आरो गोदो न' बां खाथि खाथि खाथि खाला फोरावबो एसे दंग'फोर फिसा फिसा दंग' जावना लायोमोन नालाय बेफोरावबो गोबां रोखोमनि मोननाय जायोमोन जेरै माव फिथिख्रि सें ना गोरि ना आरो बारलि ना बेफोरबो नाखौबो मोननाय जायोमोन आथिखालावथ' गासैबो आरो गुबुन गुबुन जाजोब्बाय नालाय नोंथां फोरमायना होलायदो नोंथांमोननिखौो माबायदि ना
अ जों ंथ' नंगौ नोंथां गोदोनि दानि फारागथिखौ नोंथाङा बुंबाय दा
औ
ना हमनो होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो माखासे सोलिबोदों ना हमनायाथ' जेरै माने ना हमनाय होनबाथाय बोराय जा बुरै जा बा गथ' गथाय ानो जा नङाबा गासैबो जोंहा माने मोनसे गोसो जानायायो थायो आरो ना हमनो ना दा बिदिनो हिनजावफोरा हिनजावफोरा आलादा रोखोमै हमो नाखौ आरो हौवाफोरा हौवाफोरा आलादा रोखोमै हमनाय जायो आरो नाखौ जै हिनजावफोरनि होननानै बुङो अब्ला जेखाय खबाइ ना बिसोरनि थाखाय ना हमनो गोनां जानाय आगजुआ बेनो गुरनाय ना गुरनायनि गोनां आइजेंआ सेर स खाय जम औवाजोंनो बानायनाय आरो बिदिनो खबाइफोर बेबो औवाजोंनो बानायनाय दा जेखायजों ना गुरनायखौ जोंनि बर' आइजोफोरखौनो बांसिनै नुनाय जायो आरोना दासिमबो नोंथां माने बबा औ बिलोफ्राव दंग'फ्राव नङाबा बबेबा दै जमा जानानै थानाय ना मोनग्राफ्राव बेफोराव बर' आइजोफोरानो नाफोरखौ बांसिनै गुरनाय जायो आरो
उम
दा हौवाफोरनि थाखाय बिदिनो हौवा ओ ना' गुरनाय होननानै बुङोब्ला ओ ना' हमनाय होननानै बुङोब्ला हौवाफोरनिया माने मा बियो ओ जेफोरजों सारनाय नङा होमबा। जेफोरजोंबो सारो आरो बिदिनो
आसा औ।
औ आरो बिदिनो अबावबा जमा जानाय एसे गिदिर गिदिर माने जाय दैमाफ्रावबो जों नुयो माने जोंनिथिंथ' दैमा खाथि थिनालाय जों नुनो मोनदों माने माखासे दै दैमाफोरा माने दालाय गावस्रनाय थायो नालाय बेफोरखौबो माने बेफोर बान्दो होनानै थेदों आरो बिदिनो बे दैखौ गुब दसे बिदिनो जों दानगार हरथ'नानै बिदिनो थेदों आरो बेखौ हमदों दा बेखौ दैया जेब्ला रानगोन अब्ला जेन' आफांथिं नामायलांनाय नाया आफाङाव नांहैनाय बायदि आफाङावबो मुसारिफोर साथेनानै दोनबाय।
औ।
दा औ खर'आव आरो बिदिनो बेयाव माने गोरलै रोखोमै बेनि ना खौ दै एसे माने दै माफोरनि दै माबाफोराथ' राननो रोङा नालाय।
अ अ‌।
जदिबाओ दैलामफोरनि दैफ्राथ' बारा रानजोबा नालाय बेखायनो बेखौ गोरलैयै हमनो थाखाय मा मा खालामदों माने गा बे दुब्लिफोरावनो बा गय' बारिफोरावनो मोननाय जोंनि बारि बागान सिंआव मोननाय मोनसे बिफां दङना जायखौ बिसंगालि होननानै बुङो बिसकुथ्लि औ बेफोरखौ हानानै लांनानै माने बेफोरखौ दैयाव गाग्लिहैनाय जायो आरो नोंथां अब्ला माने मा जायो नाफोरा इजियैनो माने आदा मरा जानानै सोरबाया थैथारोबो मोजां नांजानाया बिनि बिदैजों बिदिनो जायो आरो। दा बाब्राबलाबायनानै हाग्रा सिंफ्राव थानायफ्राबो ओंखारनांगौ जायो आरो। बे बिसं गालिनि बिसा ओरैबायदि जेन'बा नोङो आखाइजों बेखौ सिग्लिदोंबा नोङो मोखांफोरखौ गोलोमनानै जुदि फुगारफ्रांदोंबा नोंनि मोखाङाबो आलौजोब खागोन आरो ओरैबायदि मोनसे बेनाव आलौ होनो हानाय मोनसे माबा दं आरो गोहो दङ बे बिसंगालि होननायाव बिसकुथलियाव। दा बेफोरखौबो हम लानानै इदि हमनाय नुदों आरो जोंनि जायगायाव नाफोरखौ। आरो बिदिनो मालाबा समाव मा जाबाय जेनेबा जोंनि दुब्लिफोरना दुब्लिफोर आफां थानाय एसे दै दहला थाग्रा जायगायावबो नोंहा देनांहाय माबा दैफ्रा एसे खमायहैयोबा माने बे जायगायावबो नाफ्रा ज'मा थायो नालाय बेफोरावबो जोंनि गावबा गाव दुब्लिफोरखौ जोंनि न'खरनि बिमाफोर नङाबा गथ' गथायफ्रा नाफोरखौ दङ बा नुसनहैनानै बेफोरखौबो हमो आरो नोंथां। आरो ना हमनाय बुङोबा माने बेबो दैलामबारिफ्रावबोथ' जोंना जोंनि बर'फ्रानो बांसिन खालामो माने। ख'खा जान होननानै बुङोना ख'खा सायो। दै दैमाफोरखौ माने होथेनानै बेयाव ओ गालफोर खानानै माने बेयाव ख'खा साजानाय जायगा खालामो बेखौ ख'खानि जान होननानै बुङो जोंनियाव। नोंथांमोननियावसो मा बुङो आं मि थिला गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन नामै बुंनाय जायो नालाय। औ' दा बिदिबो खालामनानै नाखौ हमनाय जायो। ख'खा जाहानफोरजोंबो आरो दुब्लिफ्रावबो बे ख'खाफोरखौ माने सानाय जायो। जेराव दै बाज्रोमनाय जायो आलिफ्रा माने गोजौ आरो दाबसे दब्लायफ्रा एसे दहला बिदि बाज्रोम होनानै बेयावबो नाफोरखौ साथेनाय जायो। आरो बिदिनो बरुंफोरजोंबो हमनाय जायो जों जेखौ सेन होननानै बुङोना बरुं। अरुन ना मा होनगोन बेखौ बेेजों हमनाय जायो बेखौ माने दैया फिसाबा नाया दावखोगोनबा बेखौ साथेनाय जायो आरो बेयाव हाबबाथाय नाया ओंखारफिननो रोङा। हाबनाय लामायाल' थागोन आरो ओंखारनाय लामाखौ नाया होथे नानै दोननानै नाखौ बिदिनो बेयाव हाबहोनाय जायो आरो नोंथां दा बिदि रोखोमैबो नाखौ हमबोदों आरो नोंथां दा जोंनिथिं माने गोबां रोखोमै मालाबा समाव मा जायो आरो नोंथाङा जेखौ दा बुंनानै थांदोंमोन माने सारनानै नाफोरखौ हमो जोंनिथिं बिदि जायो माने। मालाबा स'माव लामा खोनो बा दंग' जिंफोराव हाखर- हाला दंब्ला दा दैज्लां सम नालाय गोबां अखा हायोबा मा जायो माने लोमसावला बायनानै थाब हैयो नालाय बे हाखरफोरा दै जानानै थायो दा लासैनो बेफोर सान्दुं दुंलांबा रानलांगोन बे दा बेफोरखौबो थेखननानै जोंनिथिं सारो आरो नोंथां बेयाव गोबां रोखोमनि नाफोर मोनो।
होम
मालाबा सोरनि फुख्रिफ्राव दोननाय सोरनिबा फुख्रिफ्राव दोननाय नाफ्राबो दै लोमनायजों गोजावबोनानै मागुरफोर नङाबा दस्रा बिदिनो ग्रास काप कमल करद बिबदि नाफोरबो थाफैनायखौ जों नुदों आरो दा एसे गिदिर जेरैबा गुवार बिलो सोरनिबा हायाव दङबा बेखौ रानहोनानै एसे सान्दुंजों रानोबा माने जाय सोरबा मेसिन बाहायनो हानाय बा थाखा फैसा गोनांफ्रा बिदिनो मेसिनफोरजों सारगारबाय नङाबाथाय माने बेखौ नेबाय थानाय जायो न'नि मालिकफोरा माने गुबुनफोराथ' सारनो मोना नालाय गावबागाव हायावसो नालाय दा बेखौ नेलायनानै मा जागोन माने थेखननानै नोंथां बुंनाय बायदिनो सिलि माबा बिदि थिं फोरखौबो बानायनानै नाखौ बेखौनो सारनाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिं
औ
औ दा नोंथांमोननि थिंनिखौबो आंनो एसे फोरमायनानै होनो हाबावगोन नोंथाङा
नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय बेफोरबायदिनो जोंनिखिबो सेमआनो जायो एखेयानो
औ
गोबां थेवबो एसे एनैया जायगा लानानै जायगा एसेबाबो फाराग जानानै थायो आरोना फाराग जायो औ बेफोरबायदिनो गोबां दंग' दंला फोर जावनानै दोननायबा खायफाया आरो दुब्लि फोथार‌ फोरावबो एसे एनै खना खनला जावथेबनानै दोननाय थायो नालाय दोननानै लायो खायफाया आथिखालाव आरो गोबाङानो नाफोराबो खम जालांनो हमबाय नालाय बेनि थाखायनो आरो दैबानाफोराबो सम लानानै सम फैयो बा दैबानाजोंसो फैयो नालाय नाफोराबो बेनि थाखाय गोबाङानो खना खनला दुब्लि फोथारफोरावबो हाखर फिसा फिसा ओरैनो फुख्रि फिसा जावथेबनानै लायो बेफोराव बायदि रोखोमनि जाबोर बा गयनि दखा नालेंखरनि बिलाइ दुखा बेफोरबायदिखौ गारनानै दोनो बेफोरबायदि दोनोबालायनो ना हाबनानै थायो होननानै फोथायो गोबाङानो बेफोर बायदि थायोबो ना गोबां हाग्रानि फैनाय ना जेरै सें गोरि बायदिफोरा बालिना सिंगि मावा बेफोर हाबनानै थाफैयो
औ
बेबायदि थाफैनायखौनो माने सम लानानै जेब्ला माइ गायनाय फोथारफोराव आरो बेफोरबायदिनो गोबां हाग्रा बंग्रा जानानै थायो नालाय बेफोरनि गुदि गुला फोराबो गिदिंबाय थायो दै एसे मोनोब्ला आरो सान्दुं गोसा दा दैज्लां बोथोरनि सान्दुं गोसायाव माइ जोब्ला जौस्रांगोन बे टाइमाव आरो सान्दुंनि बिदुंफोराबो गोबां जायो नालाय
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदि थाबायलायनाय थाबायनाय नाफोरा माने गुसु जायगा नागिरो नालाय बेबायदि जावना दोननाय फुख्रि फिसा फिसा जावथेबना दोननाय जायगाफोराव हाबनानै थायो।
अब्ला बेफोरखौ जावनानै दोननाय जायगाफोरखौ जोंफोर थांनानै सारो जेराव जावना दोन्दों बा मालिक बिगोमाफोराबो सारो साराव गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो आरोखि ना
नंगौ नोंथां आ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो बिदिनो जाखायो आरो बेयाव गोबां रोखोमनि नाफोर हाबनानै था फैयोना जेरै औ गोरि ना फिथिख्रि बिदिनो ओ मावा नाफोर नोंथां जेखौ बुंदों आरो बिदिनो बायदि बायदि रोखोम- रोखोमनि गोबां नाफोर हाबनानै था थाफैयो आरो दा बेखौनो जोंनियाबो सारो आरो नोंथां माने सोरबा बायदिया बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि माबा माबि हाग्राफोर गारसोमनानै दोनो माने औ जे जायगायाव एसे दहला दैया थानाय बायदि बेयावदि दंग'फोर खौबो बिदि माने गुबुनफ्रा रानस'बाबो बे गोथौआव एसे दैया गोबावसिन थागोन नालाय ना फ्रा बेयाव जमा जानानै थाफैगोन बिनि थाखाय बि गारसोमनानै दोनफैयो आरो नोंथां जोंनिथिं आरो बेनिफ्रायनो बेखौ उनाव दैया एसे राननाय सारनो हानाय बायदि गोहो जायोबा बेफोरखौ बोखारनानै सारनानै नाफोरखौ हमनानै जायो आरो नोंथां अब्ला नों थां गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों जोंनि ना हमनाय दोरोङारि ना हमनायनि बागै गोबां सावरायबाय दा नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय माने नोंथाङा आंनो सम होनायनि थाखाय अब्ला नोंथां जोंनि औ सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दोनथ' जासिगोन दे
नोंथां जागोन दे नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय आंनिफ्राय
औ दे औ दे